हेलौ
हेलौ
थां नोंथांङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां आं ओरैनो जिरायनानै दं।
अ नोंथांङा पेनटेन सालायदोंब एसे अफ खालामलाय दावराव खोनादों?
औ औ। नोंथांङा मा खालामगासिनो दं दा?
आंङो दायो दसे सम जिरायनानै दं आरो ना। इनिफ्राय नोंथांनो दा आंङो दसे सम कल खालामनाय जादों आरोना। माने आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथाङा जुदि सम दंबा आंङो थांजों फंनैसो खोथा रायज्लाय होननानै फन खालामनाय जादों आरोना नोंथाङा
औ आंहा औ औ होनो हागोन स सम दं।
औ दे अब्ला आं नोंथांजों ना हमनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ माने नाखौ ना हमनाय होनोबा मा बुजियो जेनेबा नाखौ मारै हमो बेफोरबायनि सोमोन्दै जोंङो रायज्लायगोन आरोना दिनै औ जेनेबा ना हमनाय होनबाथ' जोंङो गोबां रोखोमनि थायो ना? ना हमनायाथ' माने आलादा आलादा ओ आइजेंफोरजों जों ना हमो आरो ना।
औ।
ओ बिदिनो दाथ' दैज्लां दिन नालाय बे दैज्लां दिनाव जों दा नाखौ दुब्लि बारियाव हमो आरोना। बेफोरबायदिनो दुब्लि बारियाव जेखाइजों सोरबा ओ जेफोरजों सोरबा आरो ओ फल' खखा बेफोरबायदिजों माने ओ हमो आरोना बेखौनो ना हमनाय बुङो दा आं नों थांमोननि ओनसोलखि जाय ना हमनाया जेनेबा माबायदियै जायो माबायदि माजों माजों नोंथांमोननि ओनसोलाव नाखौ हमनाय जायो। ओ बेखौ माने नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
औ औ हागोन। ना हमनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों बेफोर ना हमनाय जेनेबा जों जेखाइ आस्रा जे बेफोरजों गोबां बिदि ना हमबोनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगा सिनो दं। जोंनि ओनसोलाव बिदिनो फोथाराव बिलोआव बिदि फुख्रियाव जों ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि दैमाफोरावबो जों ना हमहैनायखौ नुनो मोनो।
औ।
बे जोंनि ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोर नालाय बिराद ना हमगासिनो दं आरो फोथारफोराव आं बेफोरखौ नुगासिनो दं।
औ।
जेखाइफोरजों
औ।
जेखायजोंनो दा बांसिन ना हमनायखौ नुनो मोनगा सिनो।
औ औ। एनिफ्राय नोंथां ओ जेखाइजों दि दुब्लि बा बारियाव ना हमो नोंथांमोननि ओनसोलखै माबायदि माबायदि ना मोननाय जायो?
औ जोंनिथिं बिदिनो फिथिख्रि ओ बिदि उम सें ना नास्राय नाथुर ना बेफोरखौ मोननाय जायो आरो।
औ माने ओ दुब्लि बारिनि अनगायैबो दैमा दैसाफोराव बिलो
औ दैमाफोराव दैमा दं जोंनि ओनसोलाव बेयो जोंनि गामिनिनो मानसिफ्रा बिदिनो थांनानै जे आखाइजोंनो' हमनायखौ नुनो मोनो माने बिदि दांग्रोमब्लानो नाया फैयो आरो।
औ माने मा मा ना मोनो?
बिदि दैमानि नाया नास्रायना बिदिखौनो बांसिन मोननाय जायो। औ औ नाथुर नाफोर मोननाय जायो।
औ ओ माने नोंथांमोननि ओनसोलखै जाय औ दे बुं
बिदि बिलोफोराव जों बिदि साम', खांख्राइ, गांजेमा बेफोरखौ मोनो आरो।
औ औ माने ओ नाखौ हमना लाबोखांनायनि उनाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माने माबायदिहै ओंख्रि संफैयो एबा माजों माजों ओंख्रि सङो बेफोरबायदिखौ एसे बुंनानै हो।
औ। बिदिनो उम नाखौ हमनो थांनानै जों लाना फैनानै मैथा गोखै बिदि थास' बिबार बेफोरजों जों संनानै जायो।
औ।
बिदि बायदि रोखोमनि माने नाफोर नाफाम बिदि बानायनाय जायो आरो।
औ औ माने नोंथांमोननिखिजाय माने ना हमग्रा आइजेंखौ माने मा मा मुंनि माबा बाहायनाय जायो आरो ना मा मा मुंनि जेरै सेन, ख'खा बेफोरबायदि। बाहायोना बाहाया बेफोरजों नोंथांमोननि ओनसोलाव नाखौ हमो ना ह
नोंथां
औ।
खोनादोंना?
औ खोनाबाय दे।
औ मा सोंदोंमोनलाय नोंथाङा मोजां खोनास्लाबासै।
औ माने नोंथांमोननि ओनसोलाव बे जेखाइ खबाइनि अनगायै मा मा मुंनि आइजेंजों ना हमनाय जायो?
जोंनियाव बिदि दं लाङि आस्रा जे
औ।
बिदि फल' बेफोरखौ बेफोरबायदि आइजेंजोंनो ना हमनाय जायो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव अ बोरै ना हमो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जों जोंनि बे ओनसोलखै जाय दा बे दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय माने सम लाना सम आइजेंखौ माने जोंनि ओनसोलखि जाय सम लाना सम आइजें बाहायनानै जोङो नाखौ गुरनाय जायो आरो ना। नाखौ हमनाय जायो। माने दा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बे दैज्लां बोथोराव दुब्लि बारियाव जोङो माने जेखाइ खबाइ लानानै थाङो आर ना औ बे जे खाइ खबाइखौनो लानानै जोङो जेखाइजोंनो गुरनानै लाबोयो नाखौ। आरो जेल्बा सानदुं गोसा जायो दैया एसे जेब जेब जायो अब्ला बे रानहांनाय दंग' बा जाम्फैफोराव माने दाबोर लानानै माने सारहैयो आरोना सारनानै माने सिलिफोरजों सारनानै जोङो नाखौ हमना लाबोयो। एनिफ्राय जेब्ला अखा हायो बे अखा हाबाथाय जोङो मुस्रि होननायखौ मिथिगौ ना नोंथाङा? बे मुस्रि होननायजों जोंनिखिजाय माने आवथेयो आरो ना। सानै मानसि ओ बिदिनो नाखौ हनाय जायो आरोना अब्लाथाय माने बेयाव गोबां नाफोरा माने दैजों बोहैनानै फैयो आरो नोंथां। हेलौ, नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ। हेलौ। हेलौ। हेलौ।